नोंथां हेल'?
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों।
नोंथांनिखौ फिसा फिसा खोनाफैथारदों एसे? गोसा रायज्लायनो हागोन नामा नोंथांङा?
हेल'
हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ -औ खोनाबाय। नोंथां दा बे समाव ओ बेलासिनि गाहामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोबाय।
औ नोंथां।
औ दा बे समाव नोंथांजों मोनसे जोंनि गामि ओनसोलावहाय आबाद मावनायनि सोमोन्दैयै सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल हरनाय जादोंमोन? नोंथांङा दसे सम रायज्लायनो हागोन ना सम मोनगोन ना?
औ।
औ नोंथां आं आंनो जागायग्रोनोसै बिदिब्ला।
औ दे।
औव आबाद होननानै बुंङोब्ला जोंङो बयबो मिथिखायो बा जोंनि ओनसोलाव जि मावनाय गोबां रोखोमनि दं आरो। जोंनि आबाद मावनायनि होनबाथाय। आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जोङो जोंनि थांना थानो थांना थानाय बा जों बेखौ मावाबानो थानो हाया गुबैयै बा गाहायै जोंना माइ आबाद गायनायानो जोंनि थाखाय गाहाय आबाद होननानै जोंनि गामि ओनसोलाव बा गुबुन -गुबुन ओनसोलफोराव बुंनाय जायो बा बेनो जोंनि आबाद आरो गाहाय आबाद दा बेबायदिनो आबाद होननानै बुङोब्ला ओ गोबां रोखोमनि आबाद थाबाय जेरै ओ दानिसो बुंलांनाय माइ आबाद बेबायदिनो जों बेखौ दैज्लां बोथोराव मावबाय बेबायदिनो आरो मेसें बोथोरावबो जोङो मैगं थाइगंनि आबाद आलु, टमेट, ' कबि, ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद लाइ लाफा ओ जोङो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायनिख्रुइ जों गोजां बोथोराव बांसिन आबादफोरखौ जोङो मावनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मैगं थाइगं आरो माइ आबाद बिनि अनगायैबो जोङो बेबायदिनो दायो नुबावो जोङो गयखौबो दानि आबाद मावसै। बेबायदिनो ड्रागन लेसु बैफोरबो गायनाय जोङो जोथोन लानानै बेखौ फेदेरनाय हिसाबै बिसोरबो मोनफा- मोनफा आबादाव गो ग्लैयो दा बेनि गेजेराव आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जे ओ नोंथांनि ओनसोलावहाय माइखौ माबोरैहाय गायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागोन ना?
औ नोंथां
औ
माइआ माइ गायनायनि सोमोन्दै
औ -औ माइ गायनायनि नोंथांनि ओनसोलाव माबोरैहाय माइखौ गायनाय जायो बिनि सोमोन्दै
माइ होनो माइ गायनाय माइ गायनायनि सोमोन्दै ना?
औ औ।
माइखौथ' माइ गायनाया मोनसे बर'फोरनि गाहाय आबाद होनानै जों सिगांनिफ्रायनोथि मिथियो माने बर'फ्रा थांना थानायाव माइ आबादखौनो गाहाय होननानै मावनाय जायो जोंनि जोंनि जायगा बा ओनसोलावथ' माइ आबादखौ बांसिन दैज्लांङाव मावो दैज्लां बेयाव गिबियाव माइ आबादखौ माबोरै मावो बेखौ फोरमायलांसै एसे माइखौ गिबियाव माइ जोलै बा जोलै दोननाय बेखौ सोमग्रोनानै सानसे सानसे हरसेबा हरनै लायो हरनै दोनो सोमनानै। बेनि उनाव हाखौ फोमोनग्रोनानै लायो, दब्लायसे बा एसे जि जखा बेसेबां माइखौ गायगोन बेसे बिगा नायनानै। उनाव माइखौ खोथियाखौ माने फोसिगोन, फोनानै
हेलौ नोंथां खोनादोंना? हेलौ?
हेलव!
औ नोंथां।
खोनाहैयाखै ना?
खोनागासिनो आङो, खोनागासिनो औ खोनाबाय दायो। बुं-बुंफिनलाय नोंथां।
माइखौ फोनानै ओ खोथियाखौ फोनानै माने उनाव एसे मास मोनसेसोनि उनाव बा बिस दिनसोनि उनाव फुनानै हाखौ गिबियाव खारायग्रोसिगोन। बेनि उनाव खारायखांनानै इदिनो खनब्रैसो एवनानै, फोमोननानै माइखौ गायनाय जा यो।
औ।
जोंनि एरियायावथ' बांसिन माइखौ माइ आबादखौ ओ माइसालि माइ बा आसु माइखौथ' गायनाय जानाय जाला माने माइसालि माइखौसो गायनाय नुनो मोनसै।
औ।
आरो माइ आबादनि अनगायै बा मेसेङाव जुखाम आबाद मावनाय बा बेसर फोनाय बिदिनो
औ।
सबाइ, सिबिं
आतसा नोंथांनि ओनसोलावहाय ओ माइखौहाय दायो मोसौजों एवनानै गायो ना ट्रेक्टरजों हालौनानै गायो?
जोंनि ओनसोलावथ' दा बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो माइखौ गायनाय जायो। माने बांसिनानो मोसौजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनला।
औ।
खम जालांबाय आरो बिथिं समाबो मोसौजों एवोब्ला गोबाव लायो, ट्रेक्टरजों एवबा साननै सानथामसोनि उनावनो बा सप्तासेनि गेजेरावनो हायो बिथिं मोसौजों एवबा फन्द्र दिन बा बि बिस दिन बेफोरबादि लायोब्ला ट्रेक्टरजों साननै बा सानथामावनो थाब गायखाङो माने बेफोर ट्रेक्टरजों गायोब्ला बेफोर समफोर थासारिखौ
आदसा नोंथां औ
अ हेल'।
अ नोंथांनिफ्राय आङो मोनसे मिथिनो लुगैबावगोन जे- आ बै जोंहा माइ गायनायाव जोंहा बेबायदिनो रनजित ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ आरो माइसालि जोसा माइब्रा बिनि गेजेराव जोङो माइ गायनायावहाय जोङो आग लानाय नुनो मोनो दा बैयाव जोङो मा माइखौ आग लायो। मा बारावहाय जोङो आगखौ लानाय जायो। नोंथांनि ओनसोलावबो बेफोरखौ दाबो नुयो नामा? एसे नुयोबा नोंथां अननानै एसे आ फोरमायहरलाय नोंथां।
आग लानाय आग लानायखौथ'
औ
खायसे लायो खायसे लाया
औ
ओमफ्राय बांसिनानो नुनो मोननाय जाला आग लानायखौ जोंनि गामिफोराव गामियाव माने खायसे खायसे लायो बेयाव ओ आग लानायखौ मारै लायोना मा माइखौ ना मा बाराव
मा माइखौ औ मा बाराव
माइखौथ' जेबो माबा खालामा जायखिजाया माइ आबो फास गायजेनन्नाय
औ
बा गायजेनगोन बे खालि जाय न'खरनि माने बिगोमा बा आयजो बेयो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां माने आरो खला लगायनानै दा इसोरखौ
हेलौ नोंथां।
हेलौ
औ जों ओमफ्राय नोंथां माइखौहाय जिखुनु मा जाया माइखौनो लायो आरोना नोंथां।
ओ बेयो माने जेखि बारावबाबो
औ।
लायो आरोना जायखिजाया गायजेन्नाय गिबि सान बेफोराव
आसा जोंहा दा समाबो गैला नोंथां। दा नोंथांनि ओनसोलावहाय मा माइखौ माबोरै गायो। बे बायदिनो आरो जोंहा माइ गायनायनि सोमोन्दै। मिथिनो मोनबाय नोंथांनि ओनसोलनिफ्राय माइखौ जोङो जिखुनु जाया माइखौ जोङो गिबि गायनाय सानखालि आग लायो। होननानै आरो नोंथांनिसिम मिथि नना रोजा रोजा नोंथांसिम साबायखर बावहरनायजों फनखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोथां।
औ दे गोजोन्थों होनबा नोंथां।
दे नोंथां।
औ दे।
औ।